ओ फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ -औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन बावहरफिनबाय।
अ''नंगौ नोंथां। ओ जावनानै लाबाय दा ओ बे समाव आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां हागोन।
अ -दा जुदि नोंथाङाबो जुदि फ्रि दं फ्रि सम दङब्ला माने सानैजों जोङो माने बर'फोरनि जि आबाद मावनाय बे आबादनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला गिबियावनो जोंनि जे बर'फोरनि दैज्लांनि आबाद बेनि सायाव आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै आरो बिनि उनाव नोंथाङाबो आंनो नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै फोरमायनानै होयोब्लानो जाबाय।
औ जागोन नोंथां।
औ जोंनि गामि ओनसोलाव नोंथां हो आबाद होनना बुङोब्ला जों जोंनि दैज्लां बोथोराव ओ जोंहा माने गाहाय आबाद हिसाबै माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो।
औ।
दा माइ आबादजों लोगोसे जोंहा बे दैज्लां बोथोराव गामि ओनसोलाव माने ओ गोबां आबादथिलि हाफोर दङ नालाय बैफोराव मोनसे बोरि हाफोराव जिंखा, भेन्दि, केरेला, लेस्रा, पथल बायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो। आरो माने जाय हाफोरा आबाद माइनिनो हाखाबा एबा गोथौखा बा बैबो दै जिरायग्रा हा बेफोराव माने माइ आबादखौनो जोंनि आबादारिफोरा मावो। जोंनि गामिया जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि गामि हिसाबै ओ गुजिबासो जौखोन्दो न'खरफोरानो माने माइ आबादखौ मावथारो आरो जाय बिदि माइ आबादनि अनगायै गुबुन आबादफोर मावा जेरैहाय पटल, लेस्रा, भिन्दि बायदिसिना आबादखौ मावा थेवब्लाबो बिथांमोना माइ आबादखौ जानायनि थाखाय एबा माइ माइरंनि थाखाय माइ आबादखौ एसेब्लाबो मावो आरो।
औ।
दा माइ आबाद होनना बुङोब्ला जोंनि गामि आफादाव जेरैहाय गोदो गोदायनि बायदि माइफोरखौ थ' जोङो मोननो बा नुनो थांबांलिया जेरैहाय ओ माइ मा माइ, जासुवा माइ, खरमा माइ माइसा फाख्रि बेबायदि माइफोरखौ जों गोबां नुनो थांलिया नालाय ओ माने आथिखालाव गोदान गोदान जि माइ आबादफोर ओंखारबोनाय जेरैहाय-ओ सत्तुर पसात्तुर बिस्मुथि स्वर्नमास्वर्नमासुरि बेबायदि आरो गोबां ओ माने रन्जित बाहादुर बेबायदि गोबां माइफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो बा आथिखालाव बेफोरनि माइनि जों माइज्रिफोरखौ मोनो दा आथिखालनि आबादारिफोरा माइ हिसाबै बैफोर माइखौसो बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो माने माइ आबाद आ मावो आरो गोदान गोदान आदब खायदाजों गोनोखोआरि आदब खायदाजों माइफोरखौ मावो
औ
गोदोनि गदिर दिनाव जोंहा रासायनारि हासार होआमोन नाथाय दानि दिनाव माइ आबाद मावनायनि सिगाङावनो माने जाय माने हाब्रु खालामना लानानै माइ गायगोननि सिगां सिगां माने हासार सारग्रोयो माइफोरा माने एसे सोमखोर सोमखोर जाबोनायनि बा सोंखांबोनायनि थाबनो सोंखांबोनायनि बा बेबायदि हासार सारनायखौबो नुयो आरो बेजों लोगोसे हायाव हारजा हाग्रा जानो हायैनि मुलि होनाय बेबायदिनो एसे सोंखांबा आरो हासार सारनाय बेबायदिनो जोङो हासार सारनायफोरखौ खौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि जि माइ आबाद दैज्लांनि माइ आबाद बे बेबायदि दैज्लांनि माइ आबादखौ मा रोखोमै आं मा रोखोमै मावो बेखौ नोंथाङाबो आंनो दान्दिसे सम फोरमायना होनो हालायगोन नामा
औ हागोन नोंथां जोङो गिबियावनो जोङो माइ आबाद होनोब्ला जोंनि बर' ओ जोंनि बर'फोरा जेरै स्निजि स्निजिबा जौखोन्दोआानो आबादारि आरो माने आबाद मावनानै जाग्रा आरो बर'फ्रा आबाद मावनानै गावनि आदारखौ गावनो दिहुननानै जाग्रा मोनसे हारि
औ
आरो बर'फ्रा जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि दैज्लां बोथोराव जों बर'फ्रा मैखौ माइ आबादखौनो मावो नंगौ नोंथाङा बुंलायबायसा जोङो माइ आबादजों जों गोबां बोरैहाय मावो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ जोङो थांनाय बोसोरनि जोङो मोजां बिधानखौ लाखिनानै दोनो अब्ला जों बै बिधानखौ जोङो फुख्रि बा दैखराव जोङो सोमनानै बेखौ जोङो आरो साननै सानथाम सोंनायनि उनाव आरो बेखौ फिन बोखांफिननानै जोङो बोरैयाव सानसे एसेबा साननै दोननायनि उनाव जेब्ला माइआ गाजा ओंखारगोन अब्ला जों बेखौ हाल एवनानै लानाय जोङो माने बेयो गुरि हायाव जोङो बेखौ फोनाय जायो आरो खोथिया हिसाबै आरो बेखौ जोङो नैजिबा आरो थामजि दिननि उनाव आरो बेखौ फिन खनसे फुफिननानै जोङो खोथिया हिसाबै फुफैनानै जों बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा हा बेखौ जों मोजां फोमोननानै लानानै जेरै नोंहा जेसेबां हा दङ बेखौ जोङो खनसेयैनो फोमोनना लानानै जोङो गायनो हायो आरो नोंथां बेखौ जोङो ओ ब्रै थाम दाननि उनाव जोङो बेखौ जोङो फसल हिसाबै जों मोनो आरो मानोना माइया गायनायनिफ्राय फोनायनिफ्राय गायनायसिम जोंनि माइनि फसलखौ जोङो सेजौ नैजि दिनाव जों मोनो खमैबो ब्रै दान नांगौ आरो जोंनो माइ हिसाबाव मोनो बेखौ जोङो फोमोननानै जोङो आथिखाल दाउथ' जोङो गोबां बिथिङाव जोङो माइ हाग्राबो फैबाय आरो जों आखाइजों खासिजों जों गोदो हानायखौ जोङो नुयोमोन आथिखालाव एसे खमायनो हमबाय आरो। जाय बिथांमोननि दुब्लि फोथाराव जेरै माइआ लेमलायाखै हायाव उन्दुवाखै बिथांमोननि जायगायावनो जोङो मेचिनखौ माइ हाग्रा मेचिनखौ जों सोनानै माइखौ हानो हायो आरो। मानोना बे हाया माने माइआ जुदि हायाव उन्दुनानै जुदि लेंग्लायनानै मोनलांजोबदोंबा बेखौ मेसिनजों हानो उसुबिदा जायो आरो मेचिनजों हानोब्ला जों गोजौ हा माने सिदा थोंगोर थानाय जानांगोन आरो बे माइआ अब्ला जों बेखौ मिसि सिनजों गोरलैैनो हानो हायो आरो खम समनि बे जेरावनो जों बिगा बिगा जोङो माइ आबादखौ जोङो हानो हायो। गोदोथ' जोङो बिगासे हाखौनो हानो गोबाव सम लायोमोन मानोना साननै सानथाम हारसिंबाथ' नोङो बिगा दस बिगा गाहाम माइ आबाद मावोब्ला नोङो हाना गाव हारसिं हानानै थिखांहोनो हायामोन। बैथिं हायोब्ला बैथिंबो मोननाया रेबनानै हायावसो सिरिलांजोबोमोन माइया जायनि थाखाय जों आबादारिफोरा खहा जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जोङो आबादारिफोराबो जोङो बिदि खस्थ'खौ जालिया जेरै मेसिनजोंनो खनसे लागिनो होबाय। दायो मिथिनो हायोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय जिदाइन जौ बा नैरोजा
नंगौ
लायो जोंनि बिगा हिासाबाव आरो बेखौ जो जोङो गोबां बिथिङावबो जों मावो नोंथाङा बुंनानै बा सनालि बेन्द्रि बिदिनो जोङो गोबां आरो माइनि मुं दङ नोंथांमोना मख'लांखाबाय जों माइब्रा जो सा लाहि बाहादुर बेफोरखौ जों बर'फोरा गायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन जोङो रनजित बाहादुरखौ बांसिन गायो मानोना जोंनि ओनसोलाव बे माइआ बांसिन जायो आरो। मानोना बेयो जोंनि ओनसोलावहाय फुलुंगोनां हा एफाग्राब गैया माने बोरि हा अखानि दै फैब्लासो जों माइखौ गायनो हायो आरो अखा गैयाब्ला जों माइखो गायनो हाया। बे हिसाबाव जोङो बाहादुर माइया जिखि जाया माने हायावनो बियो माइाया जायो बेखायनो जोङो बाहादुर रनजित बेखौ बांसिन गायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां।
औ थारैनो औ
अब्ला नोंथां मोनसे खोथाखौ आं मिथिनो लुबैबाय नोंथांमोननि साइडआवहाय आरो जोङो माइखौ आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों गायोना जोङो नांगोलजों एवनानै गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
नंगौ नंगौ नोंथाङा ओ गिबियाव आंनो जिखिनि फोरमायलांबाय थारनो नोंथांखौ नोंथांनि जि खिनि फोरमायलांनाय बेखौ खोनासंनानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनि जि बुंनाय गासैबो सैथो होननानै बुंनांगोन। ओ बेबायदिनो नोंथाङा सोंनाय बायदिय आङो नोंथांनिसिम फोरमायनो नागिर दों नोंथाङा जे बुंलांबाय बायदि जोंहा आथिखालनि जुगाव जोङो माइ खामला होनानायखौबो गोबां नुनो मोनलिया। जोंहा माइ हानायनि थाखाय मेसिन ओंखारबाय। बा दिनैनि ओ बिगियानगिरि बा साइन्टिस्टफोरा ओरैबायसा मोनसे आबादफोरनि बिथिंखौबो साननानै माने थाब थाबैनो जाय समाव जों खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि माइ हानो हायो बिदि लेखायै जोंहा मेसिन बायदिसिना आरिखौबो जों दिहुनायखौ नुनो मोनदों।
औ।
बेबायदिनो दिनैनि दिनाव नोंथां जोंनि ओनसोलावबो माने बेबायदि गामि ओनसोलफोराव गोबां माने मोसौनि बिबांफोरा खमायलांबाय आरो मोसौजों हालेवनाय खौ जों गोबां खम नुनो मोनसै आरो। मानो होनना बुङोब्ला दानि मानसिफोरा माने समनि आंखाल। आरो दानि मानसिफोरा ओरैबायसा जाबाय आबादारि बिथांमोनाबो जाय समाव जों खम समनि गेजेरावनो बांसिनै आबाद मावनो हायो। बांसिनै हाल एवनो हायो बांसिनै फसल दिखांनो हायो बैबायदि थांखिजोंनो माने जोंहा माने दा मोसौफोरनिफ्रायुइ जोङो बांसिन ट्रेक्टरजों माने हालेवनायखौ नुनो मोनो। जाय सम जोङो फुंनिफ्राय मोनाजासिम जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनो हायो नाथाय मोसौजों जुदि एवोब्ला जोङो हयथ' जोङो जि बाजि बा साननै जि बाजि बा जिसे बाजि बै समसिमल' जोङो हालेवनो हायो।
औ।
आरो बे खम हालेवनो हायो। सानसेयाव हालिसे मोसौजों जों माने से बिगासेखौबो जोङो माने हालेवनो हास्लाबा होननानै जों बुंनो हायो नङा होनोमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलावबो जेसेबांखिनि माइनि माइ आबादनि अनगायैबो जेसेबांखिनि आबादफोर मावनाय जेरैहाय माइ आबादनि बागैथ' नोंथाङाबो बुंलांबाय आंबो फोरमायबाय दा माइ बागान माइ आबादनि अनगायैबो जिखिनि जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां बोरि हा बा दै जिराय हाफोर दङ। बैफोर हाहाफोराव माने जोंनि ओनसोलाव दैज्लांनि जि आबाद पथल लेस्रा जिंखा भेन्दि केरेला बायदि आबादफोरखौबो माने गोबां मावनायखौ नुनो मोनदों आरो। माने जोंनि आबादारिफोरा ट्रेक्टरजोंनो गासैखौबो हालेवजोबनाय खौ जों नुनो मोनो आरो गामिसेयाव हयथ' गामिसेयाव हयथ' जि जौखोन्दो बा जिबा जौखोन्दो न'खरावल'सो मोसौ हलि दङ
औ।
बाखि गासिबो माने न'खरफोरानो मोसौ हालि गैया नाथाय गासिबो ट्रेक्टरजोंनो एवजोबो आरो।
नंगौ नोंथां औ नोंथां बुंनाया सैथो।
औ दा बेबायदिनो जोंनि आबादारि बिथांमोनखौबो जों दिनैनि समाव मा नुनो मोनदों सोरखार बिंनिफ्राय गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैहाय मुलि सारनो थाखाय स्प्रे मेसिन बेबायदिनो माबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय बेनि माइग्लि आरो जुदि माइफोराव जुदि एम्फौफोर जायोब्ला बैफोरखौ माने आबादारि अफिसनिफ्राय फ्रियावनो माने एम्फौनि मुलिफोर हरनाय बायदिसिना बेबायदि आबाद बिथिङावबो माने दिनैनि दिनाव सरखारारखौ जोङो हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? दा नोंथांनिफ्रायबो आरोबाव फंनैसो बिबुंथिखौ मोननो लुबैदों। नोंथांनि ओनसोलाव नोंथां दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावबाय बे माइ आबादनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव माइ आबादनि अनगायबो मा मा माइ आबादफोर मावबावो बिनि बागैबो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाया आरो आं बिनि ओंथिखौ बुजिदों। जेरै जोङो माइ आबादनि अनगायै जोङो गोबां आबादखौ जों मावबावो जेरै जोङो लेस्रा भिन्दि पथल बिदिनो बैसांनि पथल बा हानि पथल आरो लोगोसे जोङो खुमब्रा लाव जोगोनार बेफोरखौ जोङो माइ आबादनि अनगायै जों मावबावनाय जायो आरो। जाय आबादा दिनै बोरि हायाव जायो आरो बे बेफोर आबादनि थाखाय जोंनो नांगौ रोखोमनि दै मोनाब्लाबो जायो। बेखायनो जों बेफोरखौ बोरि हायाव गायनाय जायो आरो बेफोर रकम पटल भिन्दि लेस्रा बेफोरखौ आरो जों बेफोरखौ गायनानैबो जों गाव जानायजों लोगोसे जोङो गोबां रांबो खामायनो हायो दिनै बाजाराव थाङोब्ला जोंनि पतलनि दामा जि द'जि रो द'जि ओमफ्राय स्निजि बिदि जोङो जायो। आरो भिन्दिफोरनि दामाबो बाजिनिफ्राय द'जि किल'आव अब्ला नोङो गावनि न'खराव जानो हायैखौ नोङो नोंथाङा बाजारावबो फाननानै रां खामायनो हायो आरो बेफोर जोङो जोंनि ओनसोलावहाय गायो जायफोरा बोरि हा माइ गायनो उसुबिदा बेफोर रोखम हायाव जोङो बेफोर रखम आबादखौ बांसिन मावनायखौ नुयो आरो आरो बिदिनो जोंनि ओनसो सोलाव जानो थाखायबो जेरै मैथा-मैथा बेफोरखौ जोङो गायना लानाय जायो जेरै फाथो आबाद फाथोआथ' जोंनि थाखाय खाय जोबोर गोनांथि जोङो फाथोनिफ्रायनो जों नारजिखौ बानायनानै जायो। आरो नोंथाङा बेखौ फानोब्ला गोबां मुथासेयावनो जि रां नैजि रां गोबां मोनो आरो मानोना नों गोबां जुदि दबलसे नोङो जुदि फाथो फोना लानो हादोंब्ला नों बे दबलसेयावबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो मानोना जोङो नार्जिखौ बर'फोरा जाखायो नारजि अमाजों जोङो माहायाव माने दान मोनसेयाव खनसे नङाबा जोङो खननै बिदि जोङो बर'फ्रा जानाया जोंहा हुदा दङ अमाजों बा अमा बिबुफोरजों बिदिनो
फोरजोंनो जायो आरो जोंहा बांसिन। दि जोङो आरो गोबां आबादखौ जों मावसोयो नोंथां अब्ला नथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनावनो दोनथ'नो
बेनो नोंथांजों सावरायनानै जोबोदखिनि गोजोननायखौ मोनदों उननि समाव आरो नों खौ लोगो मोनबावोबा आरोबाव माबा मोनसे आयदाखौ लानानै गुवारैनो सावरायगोन